हेलौ हेलौ अ खोनादोंना नोंथाङा
खोनाबाय
औ खोनादों नोंथां ओ नोंथांखौ ओ आंनिफ्राय गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ सिगांग्रो बावहरनाय थाबाय खोनादोंना नोंथाङा
ओ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दं
आङो दायो
हेलौ
हेलौ
औ खोनादोंना औ खोनादों खोनादों नोंनिखौ एसे नांथा नांथा खोनाबाय थादों अ नोंथाङा दायो फ्रि दङ नामा?
औ
फ्रि दङ ना? बिदिब्ला नोंथां ओ जों मोनसे जों मोनसे आयदानि सायाव ओ सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा दसे सम सम होनो हायोब्ला
औ हेलौ हेलौ हेलौ